नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों।
ओ नोंथांनि सेराव आं दा मोनसे ओ आइजोफोरा नखरारि हाबा न'खराव खोनादों ना?
औ खोनादों।
फैयो बिनि आयदानि बागै आं नोंथांनि सेराव बुंनो सानदों बुंनो हागोन न आङो?
औ नोंथां बुंनो हागोन दे।
ओ आइजोआ जेरै जोंनि गासैबो समाजावनो मोनसे गाहाय मानो होनबाना बुंनो थांनायाव जोंनियाव दङ जेनेबा हौवा गाहाय समाज होननाय फाय थेवबाबो जोङो आइजोनि गेजेरजोंसो गाैबो न'खर खामानिखौ जों माव फुंनो हायो नंगोना बेयो?
औ नोंथां।
जोङो नखरनि मोनफ्रोमबो खामानिखौ जेब्ला जोङो आइजोआ सिख्ला समनिफ्राय जेब्ला सासे हौवानाव हाबा जाफैगोन अब्ला जोङो बेहाय जोद न'खर सालायनांगौ जायो जानायनिफ्राय थानायनिफ्राय लोंनायनिफ्राय। गासिबो न'खरनि मोनफ्रोमबो दुखु दाहायाव जोङो आइजोफोरा ओ बेफोर खामानियाव खाबजानांगौ जायो ओ जानाय लोंनायनि गेजेरजों जेब्ला जोङो माबेबा मोनसे खामानिफोरखौ मावनो लानायाव जोङो जोंनि न'खरनिफ्राय जों मालाबा समाव हेफाजाब मोना जायनि थाखाय जोङो आइजोफोरा न'खरनि बेफोरबायदि खामानि जानाय संसाराव जोबोद गोख्रोङै खस्थ'यै एबा खस्थ' मोननांगौ जायो जायनि थाखाय गोख्रोङै जोङो जुजिथाबनाय नुनो मोनो मानो होनबाना गाय गासैबो आइजोफोरफोरखौ जोङो समान होनना बुंनो। हाया मानो होनबाना थोंनि गोरिबनि बा फाराग दङ बेहाय जायहा थोंनि बिसोरा एसेबाबो ओ सान्थियाव एबा गोजोनै जिउ खुंनाय जों नुनो मोनो आरो फारसेथिं नायोब्ला जों गोरिबफोरनि आइजोफोरखौ नायोब्ला जोबो खस्थ'यै जोङो मावना जानायखौ जों नुनो मोनो मालाबा समाव जोङो आइजोफोरखौ गावनि न'खरनि जानाय लोंनाय संनाय- खावनायखौ न'खरनि साफ्रोमबो मानसि जगायना होखांनायनि उनाव माबेबा मोनसे नांगौ बुस्थुखौ आबुं खालामनो थाखाय जोङो बेलेगनि न'फोराव हाजिरा मावनानै जानांगौ जायो एबा खामलाफोर मावनानै जानांगौ जायो आरो बेजों लोगोसे गावनि गथ' गथायाइफोरखौ गियनि खामनो थाखाय आरो समाजनि फारसे गियान होनो रोंगौथि गोरों -गोरा खामनो थाखाय साहस साहसि खामनो थाखाय जोङो सोलोंथाइ होनांगौ जायो जायनि थाखाय आइजोआ बेफोरनि फारसे गावनि गथ'फोरनि फारसे गोख्रों बिफाव लायनायखौ नुनो मोनो। मानो होनबाना साफ्रोम बिमाफोरानो गावनि फिसाफोरखौ गाव जेरैबायदि खस्थ'आव सोलिदों बेफोरबायदि रावबो जानायखौ गावबो रावबो बेफोरबायदि जुजिथों जुजिनांथों होननानै बेफोरबायदिखौ लुबैया। जाव गावनिफ्राय साबसिन जिउखौ मोनथों एबा गोजोनखौ मोनथों होननानै गावनि फिसाफोरखौ गोसो गोबोरजों खस्थ' मस्थ'यैबाबो फोरोंनायखौ जों नुनो मोनो आ हौवा गाहि समाजाव बुंनो थांबा आइजोफोरखौ ल लोरबां होननानै सानो जायनि थाखाय आइजोफोरखौ रायखुमानाय बुंखुमानाय थगायनाय ऐफोरबायदिखौ जोङो सोलिनायखौ नुनो मोनो ओ आइजोफोरा लोरबां होननानै साननायनि गेजेरजों। जों जोङो आइजोफोरखौ गादबनायजों लोगोसे मोनफ्रोमबो खामानिफोराव बिसोरो जोंनि हौवाफोरनि समान मोनथ मोना एबा हौवाफोरनि मा मोना होननाय बेफोरबायदि बुंनाय दंमोन ओमाय दा आथिखालाव। मुगाया जौगाबोनायजों जोङो आइजोफोरनि बेफोरबायदि खामानि मावनायफोरावबो जोङो हौवाफोरजों समान मोनथथायखौ मोननायखौ जों नुबोनो मोनदों मानो होनबाना आइजोफोरा गोसो जायोबा गाैबो खामानिखौ आ हाया होननाय जेबो गैया मानो होनबा ना गासिबो खामानिखौनो गोसो होबा मावनाय हानायखो मावनायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथाङा बे आइजोनि बागै एसे मिथियोबा फोरमायनो हागोन।
आइजो होन आइजो होनोब्ला माने आं बुंनो सानो माने आइजो होनोब्ला जोंनि बिमा जोंनि बिमानै एबा जोंनि बिनानाव एबा जोंनि लोगोफोर।
औ।
माने आइजो होनोब्ला जोंनि बर' समाजाव मान गोनां। मानगोनां सुबुं-सुबुं आरो ना। जोङो बुंनो थाङोब्ला। जेरै आं बुंलांसिबाय आयजो होनोब्ला म। माने माखौ आइजोें होनोब्ला माने जोंफोरो मिथिनो मोनो आरोना जोंनि समाजाव माने आयजो गैयाबानो जाया। जेरैहाय औ। जेरैहाय आइजोफोरा बुंनो थाङोब्ला जोंनि समाजाव जेरै हेफाजाब खालामो। जेरैहाय माने जोंनि न बोरफोरखौ जेरै सालायो। जोङो। जोंनो आयजो गैयाबा माने समाजाव माबायदिहै माने खामानिफोरा जाफुङा आयजो गैयाबा माने जाफुङा। बेफोरखौ आं बुंनो सानदों जेरैहाय न'खराव। जेरै न'खराव माने हौवा थायो बेबायदिनो न'खराव न'खर मोनसेयाव आइजो थायो आरो ना। जायखौ जों बुङो बिमा होननानै जोङो बे बिमा। जों बे बिमा बे आइजोनि हेफाजाब हेफाजाबजोंसो माने जोंफोरो उन्दैनिफ्राय माने गिदिरसिम जों खौ माने जोथोन लाबोयो बे आइजो बिमा होननाया जोंखौ जोथोन। लाबोयो माने जोंफोरखौ औ माने जोंफोरखौ जों जोंफोरखौ फोरोङो माने उन्दैनिफ्रायना जोङो माखौ खालामनांगौ। माखो खालामनाङा मायो मोजां मायो गाज्रि। माने जों। फोर जिबनफोराव माखौ सोलोंनांगौ माखौ सोलोंबा माने जोंनि जिबनाव जोंनि समाजाव माने जोङो गोजौहै जों थानो हागोन एबा माखौ खालामब्ला माने जोंनि समाजाव जोङो रायजानो गोनां जागोन एबा सोरोंबा बुंखोमानो गोनां जागोन बेफोरखौ माने जोंनि आइजो बे बिमाया जोंखौ माने उन्दैनिफ्रायनो माने फोरोंबोयो आरो ना
उम उम नोंगौ
औ जोंफोरो बे आइजो हिफाजाबदों बिमानि हेफाजाबदों माने जोंफोरो रोङो आरो ना- माने जिखौ जोङो रोंनांगौ फोरोंनाङा जों बेफोरखौ रोंबोयो। आरो आं बुंनो सानदों जे जेरैहाय नोंथां नोंथाङा फोरमायलांदोंमोन जेरैहाय माने आगोलनि आ आगोलनि जुगाव माने जोंनि आबै आबौमोननि जुगाव माने आइजोखौ माने एसेबांबो माने मान होनाय माने बिदि जों नुनो मोनामोन आरो ना माने सिगां सिगांनि आगोलनि जुगाव माने मानसिफोरा सानोमोन आरो ना आइजोफोरा माने जेनेबा न'नि खामानि मावनायल' एबा न'नि बिदिनो खामनि मावनाय माने ओंखाम संनाय एबा थुरसि खुरै सुनाय एबा सिख्ला सिबनाय माने बेफोरबायदि बेफोरबायदिनि थाखायल' ना सानोमोन आरो ना मानसिफोरा
औ नंगौ नंगौ।
खिन्थु दानिया आथिखालनि जुगाव जेरैहाय माने जोंफोरो नुनो मोनो आयजोआबो माने खम नङा आरो। आइजोआबो जोंनि हौवाफोरजों लोगोसे माने समान समान गासै खामानिफोरखौ मावनो हायो। जेरैहाय जों औ। जेरैहाय जों नुलांनो मोनो जेरैहाय माने जोंनि बे इण्डियान। इण्डियानिनो माने जेनेबाद गोदोर गोदोर गोलाव मानसिफोर दङ'। आयजो जों बेफोरखौ नुनो मोनो म बिसोरनो माने जोंनि बे माने बुहावफोराव बुहुमफोराव जिसांखिनि माने सालायनांगौ बुहुमखौ माने बिदिनो आइजोफोराबो सालायबोदों माने हौवा जों लोगोसेनो।
औ औ।
बेखौनो बुंनो सानदों माने जोंफोरो माने बिदिनो आइजो ओमफ्राय हौवा माने बिसोरनि गेजेराव माने जोंफोर बिदि माने हेंथा होलायनायफोर माने कम्पेयार खालामनाय जों बेफोरखौ बिदि खालामनाङा आरो ना। जों बुंनो थाङोबा आं बुंनो सदों माने जेरैहै आइजो गैयामोनब्ला आं बुंनो सानदों जेरै माने आं मिथियो माने आइजो गैयामोनब्ला जेरैहाय बे नार्सिं फिल्डआव एबा हस्पिटालफोराव माने बांसिन आइजोआसो हेल्प खालामो। माने आयजो नार्सफोर थायो। जों फोर लोमजाबा साजाबा जोंफोर हस्पिटालफोराव थाङोना? अब्ला माने जोंफोर नुयो आरोना। जेरैहाय आइजोफोरा नार्सिं खालाम बिसोर गैयामोनब्ला हस्पिटालफोराव माने खामानि मावनायफोराव जेरैहाय नार्सिंफोर नांगौ जागौमोन जेरैहाय केयार खालामनांगौमोन माने सुबुं फोरखौ फेसेनफोरखौ। माने बेबायदि खालामनाया माने गोरलै जानाय नङामोन आरो। आरो आं औ। आरो आं बे नार्सिं फिल्ड होन बुंनो सानबावदों जेरैहाय आं मिनथियो फ्लरेन्स नाइथेंगेल होननाय माने बिथाङासो बे सासे आइजो माने बिथाङासो बे नार्सिं फिल्डखौ माने बिथाङासो माने औ दिहुुनदों आरोना बुहुमाव। बेनि सिगां माने रावबो मोनथिया मानो जेरै नार्सिं खालामो एब्ला हस्पिटालाव बिदि लोमजाबा साजाबा केयार खालामो माने बेफोरखौ माने मिथियामोन आर ना। बिथांनि गेजेरजोंदोंसो बे आइ हेफाजाब। बे लोगोसेसो जिखुनो बे बुहुमाव दायो जेरैह बे मदार्न आथिखालनि जुगाव नार्सिं खालाम मानोम सजाबा साजाबा हस्पिटालाव थांबा नार्सिंफोरा केयार खालामो मुलिफोर होयो। जेरैहाय केयार खालामनांगौ जेरै माखौ खालामबा माने बे फेसना जागोन माखौ खालामबा माल केयार खालामबा बे पेसेना जागोन मोजां जागोन माने बे बिथांनि गेजेरजोंसो जोंफोरा माने रोंङो आरोना खोलि जुगाव जों थांङाबो एसे फोरोंबावदो आइ
अ आइजोआ नखरनि खामानिजों नखरनि खामानिखौ मावनायजों लोगोसे समाजनि माखासे हाबाफोरावबो जोंङो गोसो हमनायखौ नुनो मोनो आथिखालनि मुगायावथ दाना आइजोफोरखौ समाजनि मोजां गाज्रिनि बागै खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनो नंगौ ना? जायबायदि माबेबा मोनसे खामानिफोराव जोंङो आइजोफोरनि माखासे रोंगौथि खोन्थानाय बिसिनि गियान बिसोनि गोग्गानाय होनाय। इफोरखो जों नुनो मोनो आरो। बुंनो थांबा नोंथाङा जे बायदि बुंदों आइजो माने बिमा बे नोंगौ बे सैथो बाथ्रा ओ बिमाफोरा गावनि फिसाफोरनि थाखाय जेबो खस्थ‌नाजानायखौ जों नुनो मोनो जायनि थाखाय फिसाफोरा मालाबा समाव माबायाव मोनस से गोरोंथि मावला बायोब्रा बिमाफोराब बुंजानांगौ जायो मानो होनबाना नखरै नखरनि नाम लानानै एबा बिमानि नाम लानानै फिसाफोरखौ नाम दाखिनानै बुंङो जायनि थाखाय बिमाफोरा बेफोरखौ खस्थखौ सहायनांगौ एबा खोन खोनासंनांगौ जायो। ओ आइजोफोरा बेफोबायदिनो। नखनि जेरैबायदि खामानि नोंथाङा बुंदों ओंखाम संनाय ओंख्रि संनाय। सिला लामा सिबनाय बेफोरबायदिखौब गाहाय खामानि नंगौ देलाय बिस सिनि ओ आइजोफोरनि खामानिया सानफ्रामबोब बिनो बुंनो थांबा आरो बेजों लोगोसे बिसोरो गावसिनि जा रोंगौ जा गियान मोनदों बिसोरो गावसोरनि सिनायथिखौ होनो हादों गावसिनि रोंनायजों गावसिनि ओ सिनायथिजों गावसिनि साहसजों बिसोरो समाजाव मोनसे ओज जायगा लानो हादों जायनि थाखाय आइजोफोरा गासिबो जायगाफोरावनो मोनसे ओ मान होजादों आथिखालाव जोंङो आइजोफोरखौ सनमान होनांगौ मान होनांगौ होननायखो जोंङो नुबोनो मोनदों आरो बियो जोबोद मोजांनि बाथ्रा। मानो होनबाना आइजोआ जों आइजोआ समाजावबो मोनसे ओ सनमान दङ एबा ओ सनमान गोनां ओ आरो आइजोआ।
माने जों माने अ माने जोंफोरो माने हौवाजों एबा आयजोजों माने जोंफोरबादि कमपेर खालाम नांङा आरो ना। माने बिबुंथि बिदि माने। माने जोंफोर लाखिनांङा आरो ना जोंफ फोरो साननांगौ आरो ना जोंफोरो जेरैहाय आइजो गैयाबा जोंफोरनि समाज खर एब जोंनि नराव जे बे सिलिंखार जायो। जाहाथे बेबादि जाया जाथों आरो ना। औ औ।
ओ नोंथां होमबा टाइमबो जाबाय मोन दोन थनसै नामा।
औ जों बिदिबा बे आइजोनि टपिकखौ बेहायनो दोननाय जाबाय न औ औ गोजोन्थों।